औ नोंथां
ओ नोंथाङा दायो माबाफोर हाबा मावदों नामा?
औ नोंथां आंथ' दा नै जिरायना दंथ'यो आरो दान्दिसे दा दसे उनाव
ओंखामफोर जाखांबायमोन नामा नोंथां?
ओंखाम जाथ'वाखै नोंथां ओंखाम जानोसो नायदोंमोन आं
अ नोंथाङा दायो जेबो मावाखैब्ला
औ औ
नोंथांजों आं माने मोनसे आयदानि एबा टपिकनि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां औ बिब्दिब्ला नोंथाङाबो फ्रिब्ला आयदायानो जाहैबाय जोंहा बेफार फालांगि खालामनायनि बागैसो एसे रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ नोंथां रायलायनो हागोन दे
अ बिब्दिब्ला नोंथाङा जोंहा बेफार फालांगि खालामनायनि बागै एसे रायज्लायनो सम दंबा एसे रायज्लायजागोन नोंथां आंजों
औ औ दे रायज्लायनांगोन नोंथां
औ
दा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
नोंथाङा बेफार फालांगि खालामनायनि बागै एसे सावरायनानै होदो
औ नोंथां बेफार फालांगि होननानै बुङोब्लाथ' बियो जोबोद मोजां
औ
बेफार फालांगि मावनानै जे गावनि जिउखौ दानो हायो बा गावनि न'खरखौ दैदेनलांनो हायो बियो खोब मोनसे मोजां माने आयदा आरो माने जोङो बेफार फालांगिखौ मानो मावनांगौ हमना ला जोङो बेफार मावनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनिया मेन माबा मेन थांखियानो जाहैबाय जों रां आरजिनो नङा होमबा जोङो औ रां आरजिनो थाखायनो माने बेफार फालांगिखौ मावनाय जायो दा बे बेलायावनो आं बुंनो सानो जे जोंनि गोबां लाइमोनफोरानो दिनै सोरबा हाजिरा खामला मावनानै जायो ओ सोरबाया गुबुन गुबुन औ दाब दाब जायगायाव खामानि मावनो थांनानै जायो थिग बेफोरबायदिनो जोङो गुबुन जायगायाव थाङालासिनो बा हाजिरा खामला मावालासिनो जे जोङो बेफार फालांगि मावनानैबो जानो हायो बेखौ मावनो नाजानांगौ आरो माने आंनि बुंनाय बायदिब्ला जों माने बे बेफार फालांगि मावब्ला खोब माने फ्रिदम फ्रिदमै बा उदाङै गावनि जिउखौ दैदेननाय हायो मानो होनोब्ला जोङो ओ गुबुननि आथि सिङाव खामानि मावालासिनो जे बेफार मावनानैबो जे जों जानो हायो बेखौ माने मावनो नाजानांगौ आरो जोंनि लाइमोनफोरा बा सुबुंफोरा औ माने गोबाङानो ओ बेफार फालांगि मावनो लाजियो नङा होमबा नाथाय बेफार फालांगि मावनानै बे जाया गोबां मुलाम्फा जायो बेखौ जों समाजाव नुनो मोनदों गोबाङानो गोबां बेफार फालांगिनि जोहैनो गारि मथर बायनाय बा न' बां लुनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनो नाथाय गोबाङानो औ गोबाङानो माने हाजिरा खामला मावनानै जायो बे हाजिरा खामला मावनायजों माने एसेबां मानि मुलाम्फा मानि जाया नोङो जेब्ला मावगोन अब्लासो मोनगोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा नोंथाङा मा बुंनो सानो जे जोंनि लाइमोनफोरा बेफार फालांगिफोरनियाव गोसो होनांगौ ना होनाङा?
होनांगौ नोंथां मानोना जोंहाथ' दायो बेफार फालांगि होनोब्लाथ' आथिखालाव गोबां मानसिफ्रानो एबा सुबुंफ्रानो बेफार फालांगि खालामनानै गावनि जिउखौ मोजाङै जालांनो हादों एबा न' न'खरफोरखौ मोजाङै नायलांनो हादों नङा होमबा नो
औ नंगौ नोंथां
जोंहाथ' दायो बेफार फालांगि होनोब्लाथ' जोंहा अनेक रोखोमनि बेफार फालांगि खालामनो हायो जोंहा जेरै आबाद मावनानैबो एबा बायदि रोखोमनि मैगं। थाइगं मावनानै। बै जोङो। बेफार फालांगि खालामनो हायो। जेरै जोंहा गोजां बोथोराव बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं जायो नङा होमबा नोंथां
औ जायोला
बानलु सिब्रु बायदि बायदि बायदि सबाय बिमा बिदिनो जोंहा बेफोरखौ जों गोजां बोथोरफ्रावहाय बांसिन गायनाय फोनानै जोङो बेफोरखौनो जोङो आबाद मावनानै जोङो बेफार फालांगि खालामनांगौ एबा बेफार फालांगि खालामनो हायो। बेफोरजोंनो जोङो जेनेबा थाइसे थाइनै। मोननाय रांफोरजोंनो जों आरो उनफोरावहाय जेनेबा गिदिर गिदिर बायदि बायदिफोरबो जों बेफार फालांगि खालामनो हायो। आरो जोंनि। नोंथां बुंनाय बायदिब्ला आथिखालनि लाइमोनफ्रा एबा बेफार फालांगि खालामनांगौ ना खालाम नाङा होननाया
मोनसे साननो गोनां सोंथि एबा बुंनो गोनां सोंथि मानोना जोंहा आथिखालाव गोबां लाइमोनफ्रा बेफार फालांगि मावनो एबा बेफार फालांगि खालामनो लाजियो। मानोना। बिसोरो मोजां मोजां थानाय एबा मोजां मोजां गाननाय जोमनाय थानानै एबा मोजां मोजां नखरफ्राव जोनोम जानानै बिसोरो जेनेबा बेफार फालांगिफोरखौहाय खालामनो लाजिसै एबा बिसोरो गिदिर गिदिर। साख्रि एबा बायदि बायदि गिदिर गिदिर कम्पानिफ्राव खामानि मावनो लुगैसै।
औ
बे जोंहाथ' बेफार फालांगि होनोब्ला मानोना।
बेफार फालांगि खालामब्लाबो। जोंहा गोबां रोखोमनि मुलाम्फा जायो जिउआवहाय। आरो जों बेफार फालांगि खालामनो थाखाय जोंहा। जेबो नाङा जिउआवहाय मानोना जों इसे गावनि रोंगौथिफोर थानांगोन आरो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जों बेफार फालांगि। खालामनो हायो जेरै हाथाय बाजार। आरो टाउन सहरफ्रावबो जों बेफार फालांगि खालामना हायो खालामनो हायो।
जोंहा बेफार फालांगि होनोब्लाथ' गोबां रोखोमनि जों बेफार फालांगि खालामनो हायो जेरै जों। गस्ला लंपेन्ट बायस'नानै एबा मैगं थाइगंफोरबोजों बेफार फालांगि खालामनो हायो जेरै जोङो दायो दैज्लां बोथोराव गोबां रोखोमनि माइ आबाद मावनाय जायो। जों बेफोरखौबो। गोबां रोखोमनि एबा गोबां बुरजा आबादफोर मावनानै जोङो बेफोरखौबो जों फाननानै बेफार फालांगि खालामनो हायो। आरो जोंहा न'नि न'आवनो फिजानाय। जिब जुनादफोरबो जोंहा गोबां रोखोमनि दं जेरै बोरमा अमा मोसौ दाउफोर बायदि बायदिफोरखौ जोङो फिनानै एबा बुरजा रोखोमनि बेफोरखौ जों फिसिनानै जोंहा मोन से बेफार एबा फालांगि खालामनो हायो जोङो जायफ्रा जोंखौ एबा जायफोरजोंनो जोङो थाइसे थाइनै फैसाफोर मोननानैनो जोङो जोंनि जिउआव एबा जोंनि जिउखौ जों सुस्रांनो हायो।
औ नंगौ।
नि गेजेर जोंनो आरो जोंहा बेफार फालांगि होनोब्ला अनेक रोखोमनि दंबावो जायखौ जोङो बुंनानै एबा रायज्लायनानै जों बेफार फालांगिनि बागै जों फोजोबनो हानाय नङा। दायो नोंथाङाबो आंनो आरो बेफार फालांगि खालामनानै जोंहा मा मा मुलाम्फा जायो एबा जों बेफार फालांगिफोरखौ खालामनांगौ ना खालामनाङा नोंथाङाबो आंनो एसे सम सावरायनानै होनो हागोन नामा नोंथां? दे बिब्दिब्लालाय सावरायदो।
दा जों बेफार फालांगिखौ मानो खालामनांगौ होनना बुङोब्ला जों बेफार फालांगि खौ जुदि मावाबोला गोबां माने खहाबो जायो मानो होनब्ला जोङो जुदि न' न'आवनो जुदि हमना ला न'आव जों आबाद मावोब्ला बेफोरखौ जुदि जोङो फानाबोला बा बेेफार फालांगियाव लांंङालासिनो बिदिनो गुबुननि जोहै फानोब्ला जोंहा लस जायो।
औ।
बेनिखायनो जों हायोब्ला निजेनो जुदि न'खराव दिहुननाय बे फसल आबादफोरखौ जुदि गावनो हाथाय बाजाराव लांनानै जुदि फाननो हायोब्ला बांसिन मुलाम्फा जानायखौ जों नुयो।
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो जोंनि लाइमोनफोरा मानो बेफार फालांगि मावनानै मावनांगौ होनना बुङोब्ला जोङो माने जुदि जों बेफार फालांगि मावालासिनो जुदि गुबुन रायजोआव थांनानै खामानि मावोब्ला बा बिदिनो खम फानिफोराव मावोब्ला ओ ने गोबां मुलाम्फा जानायखौ जों नुवा मानो होनोब्ला जों कम्पानिफोराव मावबोलाल'सो नोङो रांखौ मोनोन नाथाय जेब्लानो मावा अब्लानो मोना।
औ नंगौ नोंथां।
खौ न'आव थानानैनो जुदि बेब्राब नों लाखिबोब्ला अरायस गोसो बायदिबो मावनो हागोन जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो फाननो हाबाय। जेब्लानो नोङो गोसो जेब्लानो
औ नंगौ नोंथां
औ औ मान जोङो जोंनि लाइमोनफोराबो बेफार फालांगि मावनो सोलोंनांगौ माने गुबुन हारिनिफ्रा जेरै बेफार फालांगि मावनानैनो गोबां जौगासारदों नङा होमब्ला?
औ
औ जेरै दाब दाब ओ हादोरनि हादोराव माने गोबां बेफार फालांगि मावनायजोंनो माने गोबां जौगासारनायखौ जों नुनो मोन दों नाथाय जोंनि हादराव औ दासिमबो बेफार फालांगियाव एसे सेबां मानि जौगायाखै बेखायनो जों हानायमानि बेफार फालांगिखौ मावनो नाजानांगौ आरो। जोंनि लाइमोनफोरा ओ बे समाव जोङो ओ नोंथांजोंथ' गोबां सोमोन्दै सोलायबाय दा नोंथाङा बेफार फालांगिनि सायाव मावनो थांखि लादों ना माबाफोर जब मावनो थांखि लादों इनि बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
मानि थाखाय होनदों नोंथां एसे बुंफिननो हागोन नामा?
अ ओ माने नोंथाङा बेफार फालांगि मावनायनि सायाव माबाफोर इन्टारेस्ट दं नामा होनना सोंदों आं
आंथ' बेफार फालांगि मावनो एबा बेफार फालांगि माव गोन होननानै उन समाव सानदों। मानोना जोंहाथ' दायो बेफार फालांगि मावनायजोंबो जों गोबां रां आरजिनो हायो
औ औ।
जों मो जां मोजां बेफार फालांगि मावोब्ला जों जेरै साख्रि बाख्रि मावनानै जेरै रां खामायो बेफोरनिफ्राय जों बांसिन एबा बांसिन बिबाङाव जों रां खामायनो हाबावोसो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ दाथ' नोंथांजों आं बेफार फालांगि खालामनायनि सायाव रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथां आरो नोंथाङा माबायदि मोनदों नोंथां?
अ जोबोद मोजाङैनो गाहाम नांदों मानो होनब्ला जों बे
अ अब्ला जोङो फन, औ औ नोंथां, अब्ला जों फनखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ दे नोंथां समाबो जाबाय जोंनिया गोजोन्थों।
औ।